हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों, मा खालामदों?
अ दं ओरैनो आङो नोंथाङालाय?
देलाय आंबो ओरैनो दसे जनानै
अ जायाखै
ओंखाम जाबाय।
अ
नोंथाङालाय?
जोंहाबो जाबाय जानाया
औ
र' आं खोनायाखै एसे भाइब्रेसन जाना फैदों साउन्डआ
अ माने आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा खोन्थानो ना
सोंजायो खोन्थागोन दे।
अ ओ दाथ' नोंथाङा मिथिखायो जेरै गायनाय फुनायनि सम, ओ माने नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगासिनो दङो दासान्दि?
गायनायालाय दा गायबायानो ओ सिगांनि गोदोनि बेबायदि नंलाना, जे मोखौफोदो हालेवोबाथाय माने एसे लेट जायोमोन आरो गामानिया दानिया ओमफ्राय माबा जायो एडभान्स बायदि जायो ओंखाय जोंनि थेवबो गायबायानो गायनाया प्राय गायबायानो मानसिफोरा गायनायफोरा सोरनिबा सोरनिबा हाल उथिसिगोनानो
बिनिफ्राय नोंथांमोननिथिं ओ माइ गायनायाव ओ उसुबिदा जायाखैबा
उसुबिदायाथ' गैया बरथमान नांगौ टाइमाव अखा हाना होदो एसे दैफोराथ' दा ओ नियमनिनो दं आरो दुब्लिफोराव नों
बेलेग रोखोमनि माइ फिथाइ दङ ओ माबायदि माइ फिथाइखौ गायो आरो
जोंनिथिं ओरैनो बे आं
हेलौ
अ नोंथां
औ खनसे सोंफिनलाय बुंफिननो हागोन नामा?
नागिरदोंमोन नोंथानाव ओ जेरै गुबुन-गुबुन रोखोमनि मा फिथाइ दङ नालाय नोंसोर मानि जायगायाव माबायदि बेलेग बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो नोंथांमोननिथिं माबायदिखौ गायो एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
माइ आखावा जोंखि बायसमुथि ओमफ्राय सोरबा माइब्रा गायो, ओमफ्राय सोरबा आरो एसे बेलेग बेलेग माइ गायो आं माने मुंफोरखौ बारा मिथिजोबा आरो औ दा नोंथांमोन थिथ' नोंथां
अ
हेलौ
सोंजागोन दे
अ नोंथांमोन दिबोथ' गायनायखौ फुनाय जाहासिनो
औ नोंथां जोंनि सिं गायनाय फुनायालाय ओ सोलिगासिनो दं ओ बांसिनानो गायखांबाय दा बिनिफ्राय आमथिसुवा दं गाबोन जोबगोन नालाय ओ मानसिफोरा आरो गायफिनसिगोन ओ बारा गैला आरो जोंनिथिंजाय। फ्राय गायखांबायानो दा आं थाखाय
ओ माबादि जेनेबा हा हुआ? गोथौफोरा फोरा बुरजा जायोना माबायदि
नोंथांनिखौ माथोखौ बारा मोजां खोनायाखै
माने दुलिफोर फोरा माबादि होनदों दैे- हेलौ खोनादोंना?
अ
अ दुबलि फोथार फोराथ' दा माने हो
बोरि हाबो दं बेनिफ्राय गोथौबो दं ओ जोंनियाव बोरि बोरि हायाव जेरै खोथिया फैयो बेखौनो बोरियाव औ
खाथियाव माने दै जायो नामा दुब्लियाव जेनेबा दैमाफोर दं नामा?
औ दैमा होनो
अ
दिमानि दैया फायो आरोना गामि गामि गाम गामियाव गामिहायाव लोमो नामा लोमफैयो नामा दैया जेनेबा?
मायगायनो खस्थ' जायो आरो दैबाना हायोबाथाय दैया गासै गासैबो बुंसार जोबबो नालाय बिनिखाय